औ मा खालामगासिनो?
नै दङ नोंथां।
दिनैलाय मा ओंख्रि जानायमोन।
ओंख्रिया जोंहा मा होनो अनलाजों दाउसोमोन।
बा बेसे गोथाव थ।
ओं बरनि ओंख्रि नालाय। एसे गोथाव जाखायो औ।
गोबावआनो जाबाय। नोंथांनाव माब्लाबा जानो। थांनांसिगोन
औ फैब्लानो जाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माबो बओोरै बोरै सङो।
अनला ओंख्रिखौ बिदिनो माइरंखौहाय एसे सुस्रानानै देनांगौ गुन्दै खालामबाय अन गुन्दै। सगुन्दै खालामनानै। दैयाव दैखौ एसे फुदुंना लाबाय गोदौजासिम। गोदौबाथाय अन गुन्दैखौ। खौ एसे ओरैनो सास्रो सास्रो होबाय आरो ना। जाहाथे। अन गुन्दैया मा होनो गथा जानानै गोलैया बेनि थाखायनो। ओमफ्राय। एसे गो खारै होबाय खारै होनानै एसे गोबाव गोदौ होनांगौ। संख्रि होबाय बिदि ओमफ्राय। आरो बेदरफोर होयोबाथाय। बेदरफोर होयोबाथाय बेदरखो आगोलावनो एवफ्रामना लाग्रोबाय।
औ औ गोबां गोथाव जायोना। नोंथाङा बर'नि ओंख्रि मा-माखो जाफेरखो?
ओरैनोथ' जोंना बर'नि ओंख्रियानो सोलिबाय थायो नारजै अमा इफोरबायदि नाफाम ओं। आरो सबायजो साम' औवा मेवा
औवा मेवा औ दाथ' औवा मे
औवा मेवा जोंबो गोथाव जायो अमा बे दुरा
अमा बेदरा औ-औ-औ बे औ आंबो आसार बानायदोंमोन देग्लाय एसे-एसे जानो गोथा थाव जायो अमा बेदरजों ओ औवा मेवाइ आसारजों बिराद गोथाव जायो। आं माब्लाबा-माब्लाबा जायो माब्लाबा-माब्लाबा जायो।
ओं-ओं औवा मेव औ-औ-औ औवा मेवाइनि आसार नोंथाङा न'आवनो बानायदों नामा?
औ बानायदोंमोन आं हारसिं। न'आवनो औवायाबो न'आवनो दं खायो नालाय
अ-अ-अ जों नोङा गैया जोंहा औवा गैयाना ओंखायनो बानायफेराखै जों बायनानैसो जानांगौ
औ नोंथाङा माबोरै बानायो बेखौ मि थिगौनामा?
औ आङो आसारखौ बोरैहाय बानायो बेखौथ' मिथिया आङो बानायफेराखैना।
औ-औ-औ औवा मेवाइ आसारखौ गोबां रोखोमै बानायनो हा हायो। आरो औवा मेवाय आसार खौ गोबां जायगायाव गोबां बेलेग-बेलेग रोखोमनि बानायनाय जायो आरो जेरै अरुणचलफोराव बेलेग बानायो कार्बिफोरा बेलेग बानायो मेघालयनि फोरा बोरै बेलेग बानायो जोंनि बर'फोरावबो बर'फोराबो बेलेग बानायो।
ओं
आरो औवानि रोखोमफोराबो गुबुन-गुबुन। थायो नालाय ओरैनो जोंनि लकेलाव दा जोंनि जायगायाव औवाखौ खौ औवा मेवाइखौ ओरैनो दानग्रोबाय ननानै औवा मेवाइनि बिगुरखौ सिखाजों साफा खालामना लाग्रोबाय एसे सुस्र'ना लाबाय बेनि उनाव आरो ओ गोसो बायदि खालामो आरो ओ सोरबा सोरबा फिसा फिसा मिजि मिजि हायो सोरबा आरो बै ओ गाजर अ सरपिग्राया बे बे जों सुति आरो थायजौ सुखिनाय बायदि
औ
बिदि खालामनानै ओरैनो नर्मेलाव ओ जार बा दुंग्रा बेबायदि बथलाव सोना दोनबानो जायो आरो नरमेलै ओरैनो बेबायदि आसारा आरो खायसेया औवा मेवाय आसारखौ ओरैबायदि दि बानायो ओ जेनेबा ओ एवफ्रामनानै बानलु संख्रि मस्ला होनानैबो बानायो आरो
औ औवा मेवानि आसार ओरैनो ओरैनो साइसजों लानानैबो एसे सादा जेनेबा सुवादा आलादा आलादा जायो नामा नोंथां
औ जायो औवानि औवाजोंबो ओ सोलाय सोल' जायो औवानि रोखोमा बे गुबुन गुबुन बा औवानि मेवाइनि आसाराबो इसे गुब बुन जायो आरो अब्लाबो बयबो एसे गोखैयानो थाजोबो बांसिनानो खैसिब सिब जायो
माने इदिनो भेराइटिनि औवा मेवाखौ माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जाफेराखै नालाय ओंखायनो बांद्राय मिथिया आङो
मोनजा माब्लाबा मोनजागोन
औ औ नोंथांनाव जानो थाखाय थांनांगोन माब्लाबा टेस्ट खालामनो
दा हरावलाय नोंथाङा मा ओंख्रिं संगोन नागिरदों।
जोंहा दा हरावहाय आलासि फैदों एनिफ्राय न'आवनो दाउ मासे बुथारनानै सबायजों संनो होननानै रायज्लायदोंमोन दहाय
गोथाव जाबावगोन।
ओं।
बे सबायजों दाउ ओंख्रिखौलाय बोरैथो सङो
सबायाइजों दाउखौ ओंख्रिखौथ' आं संफेराखै थेवब्लाबो माने बिदिनो बेदरखौ संनायखौ आं एसे मिथिगौ आरोना संफेराखैब्लाबो माने ओरैनो बेदरखौ आगोलाव एवफ्रामग्रोना लाबाय एसे मोनजासिमहाय मथा मथि नि उनाव सबायखौहाय रुबाय डाइरेक्ट खारै होनानै माने दैयाव होखाबाय सबायखौहाय ओमफ्राय खारै होनानै रुना लाबाय रुयजासिम ओमफ्राय सबाया संख्रिबो होखाबाय नांजासिमखौ जेसेबांखिनि नांगौ। संख्रि बानलु मस बायदिसिनाखौबो होखाबाय बेनिफ्राय गोदौनानै एसे जायोबाथाय मोनसिगोन मा होनो सबायाहाय रुयोब्लाथाय बेदरखौबो होबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय दसे गोदौ होनानै खांनो हायो।
बिदिबाथ' गोबांगो
औं ओंं ओं ओं।
नोंथाङा सबायजों सामावबो जाफेरबाय
ओं ओं ओं। सबाय सबाय जाफेबाय जोंहा जाबायानो थायो आइआ संबाय थायो गेजेर गेजेर
अ बिदिबाथ' जोबोर मोजाङानो।
ओमफ्राय नोंथाङालाय माथो ओंख्रि जानो होनना सानदों दा हरावहाय
दा हरावहाय आङो जानो नागिरदोंमोन थास' आथिंजों दाउ बेदरसो संनो सानदोंमोन आङो
अ गोथावनो मा माथो होनबाथ' थास' आथिंखौहाय हबाव मोननाय नोंथां।
न'नि बारियावनो दंला बायोमोन बेखौनो खासाबबाय
अ अ।
उम। नागिरनो जानो रोंबा न'नि बारियावनो बर'फोरनि न'नि बारियावनो गोबां मैगं थायो।
ओं ओं ओं जोंना मैगंजोंनो बुंफबनाय नालाय बर'नि बारिफोराहाय। उम
नोंथाङा नोंथां लानाव मा मा आबाद दं दालाय
जोंनावथ' बारियाव ओरैनो दा खुमब्रा दङ बेनिफ्राय सबायबिमा दङ ओमफ्राय मैथा दङ फाथो बेखिनियानो दं आरो आरो ओरैनो न' सेराव नांजाबनायखाय ओमफ्राय जानो आन्था बानलुखिनिया दङ बेफोरबायदि
औ बिदिबाथ' गोबां मोजां
ओ नोंथांनि न'आव मा मा दङ ओरैनो
जोंनावबो बेफोरबायदिनो दङ भिन्दि एसे दङ मैथा मैथा बेनिफ्राय ओ मैथायानो मोननै रोखोमनि दं बेनिफ्राय सबाय बिमाबो दं एसे फान्थाव दङ बेनिफ्राय खांख्रिखला दङ एसे थिता केरेला दङ बेफोरबायदिया दङ आरो न'नि थाखाय एसे जानो थाखाय गायनाय जादोंमोन आरो बांद्राय फाननायनि थाखाय गायनाय जायाखै
जोंहानावबो मैथायाइआ मोननै जादनि दङ दंनायालाय
औ माबायदि माबायदि
ओइबे मा होनो बेखौ नोंसिनि मिथिंजाय मा होनोथाय जोंनाव बांगाल मैथा होननानै मोन एसे गुफुर गुफुर गाबनियानिफ्राय आरो मोनसे ओरैनो लकेल मैथा दङं गोजाया
आरो मोनसे मैथा गोज आरो मोनसे मैथा दंबावो बे मैथा गोजाथार ओंख्रि संबा गोजा जानायखौ नुफेरदों ना नोंथाङा
औ बेखौथ' आं नुफेराखै नोंथां
औ
नोंथांमोन नोंथांनाव दं नामा बिथांनि बारियावहाय
बेयो दंमोन दंनाया नोंथाङा माब्लाबा नांगौबा लांफैनो हागोन
जानायनि थाखाय लायनांगोन होनब्लालाय
औ गोथाव जायो बे खांख्राइजों नाजों बेबायदिनो गोबां रोखोमै संजायो मैथा
ओ मैथाजों अमा बेदराबो गोथाव जायो ना खोनादों आं जाफेराखै खिनथु जोंनाव बिदि जानाय जाया आरो ना मोनजाफेरिखाय माने संनो बो रोङा बेनिखायनो मिथिस्लाबा मोजांहाय ओं
ओ जों ओ बोरै सङो खोनथा ह हरनांगौ नामा नोंथां
औ खिन्थाजायो नोंथाङा मिथिगौबा
औ फार्स्टआव मैथाफोरखौ ओ खाना लाग्रोदो अमा बे बेदर बफोरखौबो लाबोग्रोदो सुना लाजोबदो गाससिखौबो बेनि उनाव मै अमा खौ एवफ्रामग्रोना लाग्रोदो बानलु संख्रि एसे हालदै होनानै एसे मोजाङै एवफ्रामनानै उनाव मैथाखौ होदेरना होबानो जायो बेनि उनाव एसे दै होनानै ओम एसे दै होनायखिनिखौ दैखौ रानो फिनबानो संख ख्रि नांबानो बे मैथाजों अमा माबाया ओंख्रिया जाबाय आरो बेयाव बांद्राय दै होनाङा आरो दैखौ खम होनांगौ
माने
होमबाथ' बांद्राय गोब्राब नङा आरो ना संना ओं ओं माने संफेराखै नालाय एसे गोनो गोथो जायोना संनानैबो जानाय जाया बेफोरबायदि नोंथाङा औ नोंथाङा फोरमायनानै थाखाय गोजोननाय थाबाय
नोंथांखौ माब्लाबा जानो लेंंहरगोन आं नोंथां नोंथां
औ नोंथां
ओ खबरा मोजांबा दोनथ'नोसै नामा
औ दे दे नोंथां मोजांथ' दे
दे नोंथां